हेल' औ खोनाया नोंथां। औ हेल। औ खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथां औ खोनादों। हेलौ हेल'।
हेलौ
औ हेल' औ खोनादों औ औ।
औ खोनादों दे आङो
औ खोनादों दे। औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननासो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना।
होनो हागोन दे नोंथां बुंलाय मा आयदानि सायाव सावरायनो जोङो।
सावरायनो जोङो। औ जों दा-दानाय लुनाय एबा गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायदिनो नामा?
औ औ जायो नोंथां मोजांथ' मोजां आयदा दे सावरायनो हागोन।
सावरायनो हागोन औ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' समाजाव जों गाहायै आइजोफोरा दख दख'ना आरो हौवाफोरा गामसा गानो नङा होमबा
औ नंगौ
औ नोंगौ दा नोंथाङा ओरैनो दानाय लुनायनि एसे प्रसेसफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां आं जाखिनि हायो आंनि आयदानि बायदि खिन्थाना होनसै नोंथांनो
औ औ
औ जोंनाथ' गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला माने जों गिबियाव फैगोन जोंना दानाय लुनाया
औ
जों माने गोदोनि समनिफ्रायनो माने आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जि जि समनिफ्राय माने गाव गावनो जि दिहुननानै दानानै गाननो रोंदों बै समनिफ्रायनो नै दिनैसिमबो जों दानानै गानबोनायखौ जों नुनो मोनदों गोदोनि समाव माने मा होनो जि समावहाय माने दानाय लुनाय रोङामोन बै समनि समाव माने सिगांनि समावहाय माने बिफांनि बिगुर दंफां बिलाय बिफोरखौसो गानोमोन नांलाय ओफ्राय जि समनिफ्राय दानो रोंदों बेनिफ्रायनो माने दख'ना दानानै गाननायफोर खौ जों नुनो मोनदों आरो
मोनदों आरो जों गिबियावनो खुन्दुं दिहुननो थाखायनो जोंनो मा नांगोन एम्फौ फिथोबनांगोन जोंनो दि जायखौ होनो इन्दि फिथोब
खौहाय माने जों म होनो रुग्रोनानैहाय माने बै फिथोबखौहाय माने थावख्रि लुनाय जायो थावख्रि लुखां बे खुन्दुंखौ माने जों मिथिंगानिफ्राय
मिथिंगारि मा होनो बिफां लाइफांनिफ्रायनो
मा रोखनि गाब होनानै दानानै गा बेाय माने बर' सुबुंफोरा माने रोंखायोमोन आरो म माखौ ग फैयोबा माने मोजां नुगोन बिदिनो माने औ जिफोरखौहाय दानानै गानोमोन आरो नोंथां मा होनो जोंनियाथ' आइजोफोरा बांसिनानो माने दख'नायानो गानखायो नङा होमबा नोंथाङा बुंलांखादों जिहेथु
था खमाखादों जिहेथु आरो हौवाफोरनि बेलायावबो बेफोरबायदिनो माने बर' सुबुंफोराहाय
जोमग्रा फास्ला दख'नाफोरखौ गावबा गाव मा होनो गोसो बायदि आगर एरखांनानै गाननो रोङोमोन आरो गोदोनि समा आरो आरो दिनैसिमबो खायसे खायसे सुबुंफ्रा बेो आगर आखाइ एरनानै गाननो रोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो नों आरो जोंहा मा होनो आर'नाय आर'नाइफोरखौबो जों गोदोनि सम
खौबो जों गोदोनि समावनो दानानै लाबोनाय नुयो आरो गोदोनि समावथ' मे बेफोरबायदि आर'नाइखौ माने हरसे हरसेनि गेजेराव ससेनि गेजेराव दानानै दि दिफुंनाय बेफोरखौबो जों खोनानो मोनबोदों नङा होमबानोथ
माने बैफोर आर'नाइखौ माने हरसेयावनो दानो मा होनो दानानै मा होनो जायोबा हौवाफोर बााथ गोदोनि समावथ' माने बेफोरबायदि राजाफोराफोर दंलाय होननाय खोनादों
दंलनाय होननाय खोनादों जेखौ मेगनजों नुवाखै माने बेफोर माने दावहाफोराव थाङो
थांनाय बैफोर आर'नाइखौ हरसेयावनो
आर'नाइखौ हरसेयावनो
माने दावहाफ्राव देरहाबोयो बिदि होननानै फोथायनायखौ जों माने खोनाबोदों आरो बेफोरबायदि दं होननानै औ आरो दिनैसिमबो जों माने बैफोर आर'नाइ खौ लानायखो जों नुनो मोनदों आरो जों दखना बा आर'ना फोरावहाय माने बिदिनो गोबां आगर एरनाय हाजो हाजो आगर दिंखिया आगर
दिंखिया आगर बेफोरबायदि गोबां आगर एरनानै गाननायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नोंथाङा माने मा होनगोन जोंनि मा होनो दानाय लुनाय बेनि सायावबो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथाङाथ' फोरमायबाय इन्दि खुन्दुं लुनाय आरो आर'नाइ दानायनि सोमोन्दै नोंगौ गोदोनि दिनाव आर'नाइखौ हरसेनि गेजेरावनो सोंनानै दासे दानानै जोहोलावफोरनो दावहायाव देरहाबोनो थाखाय गानहोहरनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव आर'नाइनि बाहाय थिया एसे गुबुन बिथिङै बाहायजाबाय नङा होमबा आर'नाइखौ
औ नंगौ नोंथां
आर'नाइखौ जों दिनै मानसि गेदिरफोरखौ खौ बरायनो थाखाय एबा सोरखौबा मान होनो थाखाय दिनै बे आर'नाइखौ बाहायनाय जायो आरो गोदोनि दिनाव जों जेरैबायदियै आर'नाइखौ हरसेनि गेजेराव दायोमोन आथिखालाव गोसो बायदियै सोंनानै साननि समावसो दानाय जायो नङा होमबा
औ नांगौ
बेनि अनगायैबो बर'फोरा आथिखालाव न'आवनो सोंनानै दानायनि सोलाय बायदि बायदि मेसिननि हेफाजाबाव जाहाथे थाब जायो थाब मोननायखौ नोजोर होनानै मेसिन बायदिजोंसो दानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला गोदोनि बर' आइजोफोराथ' दख'नायानो जा एबा जायखिजाया जि गामसा सिमाफोरानो जाया मानो न'आवनो सोंनानै दायोमोन नाथाय आथिखालनि बर' सुबुंफोरा ओरैबायदि अलसिया जाबोनायलाय बेफोरखौ मेसिननि हेफाजाबाव सो सोंनानै दानाय दानायखौ जों नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो गोदोनि दख'नाया जेरैबायदि गुबै दख'नामोन पियर बर' दख'नामोन नाथाय आथिखालाव बियो एसे एनै स सोलायबोनो हमबाय सोनाबारि बारहावा एसे एनै नांनायखौ जों नुनो मोनदों माने गुबुनारिफोरनि गोहोम गोग्लैनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो जेरैहाय जोंनि डक दखनानि दख'नानि महर आरो बेफोरनि गाब होनाय स्टाइल बिदिनो आ गर एरनाय, बायदि बायदि बिथिंफोरा आथिखालाव सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों। सुबुङा दिनै खस्थ' खालामनो बानायजों लोगोसे दिनै दानायनि दख'ना दानाय एबा जि जोम दानायनि आदब आदबफोरखौबो सोलायबोनो हमबाय जेरैहाय न'आवनो सोंनानै दानायनि सोलायै जों मेचनफोरनि हेफाजाब लानानै दानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय खायसे गामि गफानि बर' आइजो फोरा दिनैसिमबो दख'ना एबा जि जोमफोरखौ न'आवनो सोंनानै दायो बयबो हेफाजाब होलायनानै दानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय गुबै बर' दख'नाया आथिखालाव जोंनिया ओरैबायदि बेसेन गोसा जानो हमबाय आरो इन्दि जिनि खाथियावथ' जों थांनोनो हालिया, ओरैबायदि बेसेन गोसा सारि जाबाय मानो मोननो थांनाय जाबाय नालाय जोंथ' बयबो खस्थ' खालामलिया नालाय दानायफोरा खम जालांबाय, दिहुन दिहुननायफोरा खम जालांबाय बेनि थाखायनो आथिखालाव आथिखालाव बेसेनफोराबो बांलांबाय। बेनिखायनो जों माब्लाबा समाव गाननोनो माने बायनानै गाननो हायिबो जाबाय। बुंनो थाङोब्ला जों खोनानो मोन्दों नंङा होमबा इन्दि सियाथ' गाननो मोजां, लानोबो मोजां, दांनो मोजां, नाथाय जोङो दिनै इन्दि सिनि महरखौनो नुनो थांलिया। बुंनो थाङोब्लाथ' इ दिसिया जोंनि समाजाव ओरैबायदि मान गोनां आरो बेसेन गोसा, दिनै बियो गुबुनारिफोरजोंबो गनायजादों एबा अनसायजानायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालाव आलासिफोरनोबो जोङो इन्दि सि होनानै होननानै बरायनायखौ जों नुनो मोनो मानोना इन्दि सिया जोंनि दोरोंङारि समाजनि मोनसे बेसेन गोसा आरो मान गोनांसि होननानै जों बयबो गनायलायो आरो आथिखालाव बिदिनो आरो आर'नाइनि बिथिंङाव जों सावरायनो हायो आर'नाइया दिनै आथिखालाव ओ बर' समाजजों लोगोसे गुबुन गुबुन गुबुनारिफोरजोंबो जों गोबां अनसाय जानायखौ नुनो मोनदों आर'नायाबो गोबां बेसे बेसेननि जानानै फैबाय दिनै जों ओ न' दानायाथ' बुंनो थांङोब्ला गोबां बेसेननि माने जों बायनोनो हालिया आरो ओ बिनि अनगायैबो दिनै दिनि सुबुंफोरा गोबाङानो सि दानायनिफ्राय गोजानाव थाबाय। न'आवनो सि दिहुनथाइनिफ्राय गोजानाव थाबाय आरो गुबुनारिफोरनि दानानै फाननायखौसो जों बायनानै गाननायखौ नुनो मोनबाय आरो
औ औ।
दा दाथ' ओरैनो सि दानायनि बिबाङाबो खम खमायलांबाय नालाय, ओ खायसे खायसे ओनसोलाव बिदिनो सि दानायनि दारिमिन फसंनाय ओ हिसानसालि खुलिनाय दा जों एसे एनै नुनो मोनदों बेनि गेजेरजों जों एसे एनै सि दानो सोलोंनाय आथिखालाव एसे एनै नुनो मोनबाय आरो बिदिन्थिफोर मोननो थांबाय दा बेनि अनगायैबो बर' आयजो फोरा गोदोनि बर' आइजोफोरा सि जोम फाननानै दानानै फाननानै गावसोरनि संसाराव न'खर खुंनायाव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ फालांगि खालामनानै बे सिनि फालांगि खालामनानै सुफुंनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों आथिखालबो दंङ गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोनानै गुबुननो फानस'नाय बेनि गेजेरजोंनो गावसोरनि जिउ खुंनाय। न'खर राहा खुंनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? औ औ हागोन नोंथां मा आथिखालाव नोंथाथ' गोबां बाथ्रा बुंलांखाबाय नों थ' बुंनाया सैथोआनो माने
दि समाव जेरै मोननै दिनैनि समाव माने जों दिनैनि समाव गोबां सोलायबोबाय आरो नोंथांङा बुंलांदोंमोन जे जेनेबा आर'नाइखौ माने गोदोनि समाव हरावनो हराव दानानै हरसेयावनो दिहुनो मोना। दिनैनि सम समावहाय माने सानावबो दानानै मा माने साननै सानथाम जायो बेफोरबायदि दिहुननाय माने सम मोनब्लासो दानानै दिहुननाय जों बेफोरखौ मोनसै आरो मसिनाव मेचिनाव दा बेफोरखौ जों मोननो थांसै आरो दख'नाफोरखौ बुंनो थाङोब्लाबो जों दिनैनि समाव माने मा होनो मेसिन जों दानायखौ जों बांसिन गानायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां। माने इन्दि जिफोरबाबो माने मेचनाव दानाय एफोर खौसो जों मोननो थांसै आरो। माने बे जि मा होनो आखाइजों दानाय जिफोरा माने बेसेना एसे बारा जायो नालाय बेनिखायनो माने मानसिफ्रा खम बिबां
खम बिबांनि मोननाय बा खम बेसेनावनो मोननाय बेफोर पाइन लिगफोरखौसो नुनो मोनदों
बुंनो थाङोब्ला माने जोंनिया माने इन्दि सिया माने मा होनो गोबां बिहोमा होया जोंनि समाव माने बे इन्दि सिया माने गरम बोथोराव माने, माहोनो बै इन्दि जिखौ लायोबा माने थान, एसे बाबो थान्दा बा गुसु मोनो। होननानै जों बुंनो हा हायो आरो, आरो इदिनो माननाय सोरनावबा फोर माननाय जायोब्ला माने एलारजि बायदि
जि बायदि बेफोरबायदि जायोबा माने इनदि जिफोर जोमोबा माने मान
होननानै जों खोनानो मोनदों बिनि थाखायनो जों इन्दि जिया जोंनि जोंनि सुबुं माहारिनि
सुबुं माहारिनि गेजेराव माने गोनांथि होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां। औ
होमबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय। सावरायनायखौ दोन्थ' जाासिगोन खोमा ने नोंथां?
औ दोनथो जाासिगोन, गोजोननाय थाबाय दे।
औ औ नोंसिमबो गोजोननाय थाबाय